हेलौ आब' औ आब' हेलौ
औ खोनादों ना?
औ खोनागासिनो दं।
औ दा जोंहा बिदिबा ओ माबा हारिमुनि सायाव रायलायनोसै नामा हारिमु आयदाखौ लानानै औ दा बिदिब्ला बुंनायखौ नों जा गायग्रोनो हागोन नामा?
औ जागायग्रो जागोन दे औ हारिमु होनोब्लाथ' जोंनि बे बर'नि दामनाय देनाय बर' आइजोफोरनि गाननाय जोंना बेफोरखौनो बुजायो ना।
औ नंगौ।
बर' हारिहा आंगो हारिमु दङ बेफोरनो जाहैबाय आंगो। हारिमु। बर'फोरनि आइजोफोरनि दख।
औ।
मिन्थियो आरो गुबैयै बाथ्राया बुंनो थाङोब्ला।
दा आंबो बेनि सायाव बेखौनो बुंनो सानो जे ओ-बर'आ हारिमु आयदानि बेलायाव बुङोबा माने जोबोर गोजौ थाखोआव ओ-जौगानाय। माने गोदोनि समनिफ फ्रायनो जोंहा गावनिनि ओ-गावनि। गाननाय जोमनाय। खौ लानानै गावनि ओ-ओंखाम ओंख्रि जेनेबा गावनि ट्रेडिसनेल ओंख्रि। जोंनि बर'नि माने ओंख्रिफोर दङ आरो। बिदिनो दामनाय देनाय आगजुफोर लोगोसे आबाद मावनायाव। बाहायनाय माखासे। बिदिनो ओ-गासिखौबो माने जोंनि बर' सुबुंफोरा गाव गावसोरनो बांसिनखौनो गावनि आखाइजों बानायनो हायो नङा होमब्ला बानायनो रोंगौ आरो गासिबोआनो जोंनि बर' सुबुङानो गावनि गेजेराव सोरजिनाय नङा होमब्ला बेफो। फोर माखासे ओ-मुवा बेसादफोरा। बेखायनो दा जोंनि बर'नि हारिमुनि। नि सायाव बुङोब्ला माने ओ-जोंनि बर'नि हारिमुवाथ' ओ-बुंबाबो जोबनो थाङा। माने औ जेथिं नायो माने गासैथिंजायबो। औ जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय।
गाननाय जोमनाय मोस-औ मोसानाय बेलायावबो बुंजायोना बागु। रुम्बा मोसानाय।
औ औ आरो। मोसानायफोरनि बेलायावबो जोंनिया गोबां रोखोमनि मोसानायफोर दङ दा जेरै मोसानायावथ' जोंनिया ओ-बिदिनो मोनबेसे। दङ जारा फाग्ला मोसानाय। आरो दाउस्रि देलाय मोसानाय बारदै सि ख्ला मोसानाय बागुरुमबा मोसानाय आरो बिदिनो ना हमनाय मोसानाय गोबां रोखोमनि दङ नङा होमब्ला थ' बेबायदिनो आरोबाव जोंनिया मेथाइफोरावबो गोबां रोखोम दं स' नोंथाङा मेथाइफोरा मा मा रोखोमनि मेथाइफोरखौ मिथियो खोनन्थानो हागोन नामा?
औ मोजां आवासआ फैयाखैमोन।
अ माने ओ- मा मा रोखोमनि बर'नि मेथाइफोरखौ मोथियो ओ-बेखौ खोन्थानो हागोन नामा नोङो?
बर'नि मेथाइ।
ओ-जेनेबा बिदिनो जोंना बर'आव ओ-मागोआव मागो मागो दमासियावबो दालाय मोसौ थुखैनायाव जोंनिया। ओ-बिदिनो मोसौ थुखैनायाव खननाय। सल' दङ आरो गथ' बुरखायनाय मेथाइ दङ। औ आरो हाबानि मेथाइ
मोसौ थुखैनाय मेथाइआ बुं नो थांबा बे लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा। बेखौ जों मोसौ थुखैनाय समाव होलांनायाव। बै माबा देग्लिथि बिलाइ। जों बुज्रावनानै। खनलांनाय जायो आरो।
औ बेनिफ्राय बुंनो हाग नामा जे बे बे- सल'नि गेजेरजों जोंनि हारिया माने मा मा जाहोननि थाखाय बे सल'खौ खनो आरो बे सल'नि गेजेरजों माने मा फोरमायनाय जायो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा जोंनियाथ' गासिबोबो माबा मोनसे ओं थि दङ नङा होम ब्ला गासिबो सल'आनो जा। दा औथ'।
बे सल'नि गेजेरजों माने। जा हान्जा माने जेन'बा बोसोरावनो मासे जा माने एरबाय था आरो
औ जाहाथे मोस सौआ ओ-बिदिनो जेबो बेमार आजार जाया थाब थाब बोसोर बोसोर एरलांबाय थानो हायो औ बेनि थाखाय खननाय जायो। नङा होमबा? औ दा बिदिनो। आरो जोंना बर'आवथ' बेबायदिनो बे मेथाइ खननाय मानाय। बेफोरबायदिनो रंजानाय बाजानायाव गोबां रोखोमनि दामग्रा आइजें आगजुफोर दामजुफोर बाहायो नङा होमब्ला? स' जोंनियाव बेबायदिनो बर'आव ओ - मा मा दामजुफोरखौ नोंथाङा मिथियो बेफोरनि मुंफोरखौ एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
बर'नि। गोदो गोदायनि आजै आजौमोन दामबोनाय आगजुफोर बुङोब्लाथ' बिनो थरखा गगना खाम सिफुं बेफोरनो आरो आरो गोबां दङ दंनायाथ'।
औ आरो लोगोसे बेफोरखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो गावनि आखाइजोंनो बानायबोदोंमोन। नङा होनब्ला आरो औ गुबुनफोर दामनाय। सिफुं आरो जोंनि बर'नि दामनाय सिफुं बियो जोबोर आलादा। आरोे लोगोस बर'निया बेबायदिनो सि सिफुङा सिफुङा। जे ओ-गुदुं मोनबा थायो बेनिबो माखासे ओं थि दङ' नङा होमब्ला थह बेफोर। बेफोरनि बिथिङाव बुङोब्ला माने हारिमुनि आयदायावथ' जोबोर जौगानाय आरोबाव लोगोस से बर'फोरनिया बेबायदिनो। दा ओ- बर'। आइजोफोरनि गाननाय दख'ना फास्रा आर'नाइ बेफोरनि बेफोराव जानाखि आगरफोर होयो। बेफोर आगरफ्राबो गो बां रोखोमनि। मुंफोर दङ नङा होमबा जेरै- माबा। फारौ मेगन आगर हाजो आगर दावराइ। दाउराइ आगर बेफोरबायदि। औ दावराय मो ख्रेब आगर बेफोरबायदि दङ नङा होनब्ला खासि हाथाय औ बेफोरबायदि।
औ गोब बां दङ बुंनो थाङोब्लाथ'। आमफ्राय आरोबाव बेबायदिनो ओंख्रिफोरनि बेलायाव खोन्थादो दे नोंथाङा एसे जोंनि बर'आथ' ट्रेडिसन।
मेन बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रै जि आइ टेक मोननायाथ' सबायजों साम'। अनला खारि अनलाजों दाउ ओरैनो मेवाइ।
औ। आरो नारजि अमा।
था नारजि अमा आरो बे।
ओ एम्फौ लाथायाथ'। औ। नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा? मा माने एम्फौ लाथाखौ माने ओ बे एम्फौखौथ' जोंनि बर'फोरा गोबां बर'आइजोफोरानो न'आवनो एम्फौ फिसि फिनायखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला। थ' बेखौ बे एम्फौ फिनायनि आदब खायदाखौ एसे बुंनानै होदो दे नोंथाङा माने आं बेनि बारै बारा मोजाङै मिथि
औ औ गिबियावनो जों एम्फौ। फिसिनांगौब्ला। बिदिनो बे। एम्फौ फिथोब माने बे माबायो आरो सिखिरि जाथो बेखौ बिदिनो लाबोनानै सिखिरि ओंखार होबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव। बे सिखिरिया जो जोला बिदिनो माबानानै बिदै होगोन आरो ओमफ्राय बे बिदैखौ माबागोन ओरै संग्राय बा माबा मोनसेयाव दोननानै फिसा गोरलै गोरलै जागोन आरो बिनिफ्राय। ओमफ्राय फि सा गोरलै एरोब्ला जायोब्ला माने बे इन्दि बिलाइ। गोरलै गोरलै होनानै माने बिदिनो देरलांगोन आरो उनाव देरब्ला इन्दि बिलाइ गोरा इन्दि बिलाइबो होजायो आरो गुबुन बिदिनो गाम्बारि बिलाइ बायदिसिनाबो होजायो आरो मोनस्ला बेयाव।
औ औ गाम्बारि बिलाइजोंबो फिनो हायो नामा?
गामबारि बे बिलाइबो होयोथ।
औ इन्दि बिलाइ आरो गाम्बारि बिलाइ नङा होमबा औ ओमफ्राय बेनिफ्राय बे ओ एम्फौ एम्फौ जे जायो ओ माबायदि समाव जाजायो एम्फौआ माने एम्फौआ सानबैसे लायो देरनो आरो रानो थाखाय?
बे एम्फौआ गिबि सप्तासेसोनि दस दिन दस दिनसो जों मोनहैनाय जायो आरो। बे गिबि ओंखारनाय बे मोनजेन्नायखौ माने अजा ओंखारनाय होननानै बुङो आरो। बे फास्ट फास्ट मोन जेननायखौ अजा ओमफ्राय बिनि उनाव सान नेक्स्ट ओंखारनायखौ बिदिनो मुंगैया आरो बेहा माने गिबि ओंखारनायखौ अजा होनो ओमफ्राय बिदिनो नेक्स्ट ओंखारलाङो आरो बिदिनो। ओमफ्राय सानब्रै सानबासो बेनि उनाव बै जालि जेराव एम्फौखौ थोबहैयोना बेखौ जालि होनो बेनिफ्राय बोखानानै बाजाराव फाननाय जायो आरो। फाननाय जायोबा जानो हानाय जायो।
आरो बेजोंनो लोगोसे बे ओ एम्फौनि जा फिथोब बेखौबो माखासे खामानिफोराव बाहायनाय जायो नामा?
औ बाहायनाय जायो बे फिथोबखौ जों बाजाराव फानहैनो हायो आरो फानहायालासिनोबो जों न'आवनो बिदिनो थावख्रि लुनानै। इनदि जि इनदि जे बुंनाय जायो जायखौ। इन्दि जि दानो हानाय जायो आरो बेनिफ्राय फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बहननानै बेदि आरो।
द बे फोरखौथ' जों गुदिनिफ्रायनो खालामो नङा होमब्ला एम्फौ फिबाय बेनिफ्राय फिथोबनिफ्राय इन्दि खुन्दुं दिहुननानै आरोबाव बेखौ जि दानाय। स बेफोर गासिबो जोंनि। हारि मुयावनो गोग्लैयो नङा होनबा जि दानाय लुनाय बेफोरो
आरो बे इन्दि इ इन्दि जिया बहु बहुद दाम गोसा आरो।
औ औ थ बेनिखायनो माने। बेफोरजों आरो जिउ खुंनाय राहायावबो गोबां हेफाजाब जायो नङा।
औ औ जायो रांखान्थि बेलायाव गोबां हेफाजाब होयो आरो जौगानाय लाबोयो बर' आइजोफोरनि माबायाव आरो जिउ राहा नखर खुंनायाव। माने
औ आरो बेबायदिनो ओ
बे एम्फौ फिनायाथ'।